हेल'
हेल' नोंथां
खोना दो ना नोंथां
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
हा
ओं
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ हबा जोंनो रायलायनानै म सायाव रायजलायनोसै नामा होमबा
औ नोंथाङा खबरफ मोजां ना दासान्दि
औ खबरा मोजांथ' आंनानो सान्दि
औ
थ' नोंथांनाालाय
आंनाबो बिदिनो मोजाङै मोनदों
अ
बिदिबा नोंथां आं नोंखौ खल'नायनि जाहोना जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायि होनना फनरदों नोंथाङा फ्रिबा सावरायजागोन ना
अ फ्रि दे सावरायजागोन नोंथां
अ बैसागुनि बागै सावरायनोसै नामा होमबा नोंथां
औ
बैसागुआथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो नङा होनबा?
औ
जोङो बैसागुनि सेथि दिनखालि दुगैस्रां लोबस्रांनानै मोसौफोरखौ थुखैयो नङा होमबा नोंथां
औ
मोसौखौ थुखैनायाव जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होननानै बिदि मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैययो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेनेबा ओरै दैमा खाथि खाथिबा जोङो मोसौफोरखौ दैमायाव बखोना लाना थांनानै नङाबा दैमा गैयाबा जों न'आवनो थिखलफोरनि दैजों जों थुखैनाय जायो
औ
आरो थुखैखांनानै बिसोरखौ माने सारायनो' हांगारथायायो नङामोन नोंथां
औ
बे हांगारखौ जोङो जानाय थावजों लगायनानै मोसौ द'आव फाख्रा फाख्रि फानना होयो नङा होमबा
औ
जेनेबा जाहाथे बेफोरखौ जुगैखांनानै हगार हरनाय जायो नङा होमबा जेनेबा मोसा मुफुरफ्रा जाहाथे जेबो दा खालामथों बेफोरबायदि हिसाबै
औ
आरो नैथि दिनखालि जोङो गासिबो गथ' गथाय बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गामि गामि गामि गामि गामि गामि मागिय नङामोनथां
उम
आरो बे
मागायनानै जोङो जेनेबा दाथ' गोदोनि गो नबाथ' दा बहुद सोलायनाय नुनो मोनबाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
उम
गोदोथ' दान मोनसे गाहाम मोसायोमोन नङा होनोमबा नोंथां
औ
आरो द दाथ' जोङो स्नि सानल' मोसानाय नुनो मोनो स्नि सानखौल' फालिनाय जायो जों बैसागुखौ
गोदो जेनेबा दाब दाब गामियाव थांनानै जोङो मोसाहैनाय जायोमोन आरो दानि जुगाव जों नुबाय जे गावब गाव गामियावल' मोसानानै जों थायो आरो दाबो जायो बारु गुबुन गुबुन जायगायाव जों मोसानायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै मोसानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
आरो बे मानसिनि बैसागु जोबखांनायनि उनाव जोङो सैमा अमानिबो बैसागु जायो नङा होमबा नोंथां? जों जों गोदो फरायना मोनबोबाय नङा होमब
औ।
बर' बर' बर' साबजेक्टआव जों फरायनो मोनबोदों बेफोरखौ
उ
जेरै अमा दाउ फोरनिबो जायो होननानै जों खोनानो मोनो आरो माने फरायनानै मोनबोनायखाय मिथियो एसे
ओमफफ्राय नोंथां जेन'बा नोंसोरनि जायगाफोराव ओरैनो बैसागोआवहाय मा मा खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनियावथ' बाथौनिया जोंनियाव बैसागु सेथि सेथि से से थारिखखालि जोङो बाथौआव फुजा हैनाय जायो नङा होमबा आरज गाबनानै
जायो बेनि उनावहाय जेनेबा बयखौबो सनमान लायो नङा बा जेनेबा जेरै जों गेलेेर दिया
गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो।
औ ओमफाय जेनेबा जोङो जाहाथे जों माने जों माबायो आरोना माने एकस' एकथा बिदि माने मा होनो मैगं खांनानै जे गोखा गोखै जायो न' जेनेबा जाहाथे जों नि देहायाव बेमार आजार दा जायाथों होननानै जेनेबा जानाय जायो नङा हबा
ै मैगं जों हाजोआव खाना लायनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायावबो जोंबो जायो आरो औ गोखा गोखै
गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनो आरोना माने बैसागो टाइमावहाय थ' ओमफाय मा होनो अमाय बर'नि मेन नङा हबा जेन'बा ओमफ्राय अमा जेनेबा आलासिफोरथ' फैखायो नङा होमबा बैसागोबाथाय आलासि दुमसि फैयो न'खर खलंखल बा जों आलासिफोर फैनायखौ जेनेबा बिदिनोदफोरलबा सनेम
औ औ जेनेबा बर'नि मोनसे बेबो अमाया बर'नि मेन जाग्रा बुस्थु जाबाय नालाय
औ ओमफफ्राय नोंथां जेन'बा जोङो बैसागो मोसानायाव मा मा दामग्रा लाना मोसायो नोंथाङा मोननैसो खोन्थाना
जोंनियावथ' जों नुनो मोनो जथा खाम सिफुं सेरजा हारमनि हारम'नियाम बायदिफोरखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो माने गरांफोरखौ दा एसे लाबोफिननाय जादों आरो जोंनि एरियायाव
ओमफाय जेन'बा जों हो
दे नोंथाङा बुंगोरलाय
मा अ जोंथ' जोंनाबो बिदिनो जेनेबा खामजथा सिफुं सेरजा हारमुनि बिदिनो लाना खुगा मेथाइ होनानै जेनेबा खननानै मोसानाय जोना न'' थांनानै जोङो जेनेबा ज जों दा मा होनो माबाल'सो आथिखालावथ' जोङो जोंना माबाल'सो माबायो नालाय जेनेबा स्नि सानसेल'सो जों माब मायो नालाय फालियो नालाय दा जों एक थारिखखौथ' जोङो एक थारिख खालि माने से सानखालिथ' जोङो म म न'आवनो फुजा होनानै बिमा बिफाखौ खुलुमनानै न'आवनो थायो नङा होमबा जों ओइ दिनखालि जों बेरायाबो जेनेबा न'आवनो थायो रंजा बाजा जानो ओमफफ्राय माने जों ओमफफ्राय नै थारिखनिफ्राय आरो मोसानो ओंखारनाय जायो आरो ने जोंनि बेहाय गासिबो गथ' गथायाइ बोरै बुरै गासिबो सेंग्रा सिख्ला ओंखारनानै ओमफफ्राय बिदिनो न'खर न'खरनोोसाहैयो बिदिनो बैसागुफोरावहाय नांसिनानो बयहाबो न'खर न'खर माहब्रानि जौरो संनाय थाखाय नङा होनबा नोंथां बिदिखौ फोरा होयो आरो माने मोसानो थांबा जोंनि न'र रावबो माने जोङो फैबाथाय जोंबो होयो बिदि अमा बेदरफोर ए एवनानैहाय बिदि खामो आरो जोंनाखिजाय
ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा म बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोङो बैसागोआवहाय मा गाननानै मोसायो जेन'बा खाालार माने माबाखौ गाबखौ खोन्थानानै हलाय
ओं हागोन हौवा हौवासाफोराथ' जोङो गामसा गोथां नङा होनबा नङा होनबा गामसा गोथां गाननानै आरो गस्ला गुफुर गानो जेनेबा आरो आर'नायइाथ' बर'नि मेन मोनसे नङा होमबा
औ
आर'नाइखौथ' जोङो दा बैसागु ओरैनो मोसानायाव बांसिनानो गोजाखौ नुनो मोननाय जायो
औ
आरो जेनेबा सिख्लाफोरनिया जाहैबाय दख'ना बिदन गोमो
औ
ब्लाउस गोजा
उम
आरो बिदिनो आर'नाइ आर'नाइ गोजा बेबायदिखौ आरनाइ गोजायाव गोमो आगर थानाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि एरिया
औ नंगौ जोंनाबो बिदिनो जेनेबा ओमफायथ' नोंसोनिगै बिदि मोसायोना मोसाया न'खर न'खर थांनानै नोंथाङ फोरमायनायसै
जोंनियाथ' गामिया बहुद गिदिर मोसायो नोंथां जोंनाया ब्रै सानसो लायोबो मोसानो
गामिसेयावनोना ओमफ्राय नोंसिरनिखै जेन'बा दस्रा गामिफ्राव थाङोना थाङा
जोंनियाथ' दा बिदि दस्रा गामियाव थांनाया गोदो सोलियोमोन दायो सोलिला बारा
बांसिनानो आथिखालाव जोंनिया माने बिदिबो सोलिया माने गामिसे बारनानै गामिसे बिदिल' थांनाय जायो आरो ना माने जों गोजान गोजानाव थाङा माने गामि बायदियावनो थाङो आरोना सिमासेनि गामियाव नल' थाङो बिदि जेनेबा
ओमफफ्राय बिदिनो बैसागु समावथ' आलासि फैनाय माबा फैनाय बांद्राय सोलाबा नालाय मो सानो थांनोबो ओमफ्राय बेलेगफोर मोसानो फैबाथाय माने जोो बिसोरखौ बो ओरैनो माने जाहोआ लोंहोलासिनो हगार हरा आरो माने साफोर नङाबाबो लोङो माने जौ रोसि माइब्रानि बिदिखौ लोंङो हरनाय जायो आरो
औ
जेनबा ओमफाय बेथ बिदिनो मोसानो फैनायफोरनो माइरं फैसा बिदि हरो आरो
औ आरो जोंनिथिं जोङो हरनाय नुनो मोनो माइरं आरो फैसाजों लोगोसे आर'नाय गांसे गांसे बिदि हरफानायखौ जों नुनो मोनो आरो
अ-अ सनमान लानानै हरनाय जायो आरोना बिदिखौ
मोसा थांनानै जों न'नि बिगोमाफोरखौ खुलुमनानै बोर बोर लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबाय नङा होमबा
अ-अ नोंथां दे बिदिबां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय
गुबुन मोनसे टपिक लानानै सम मोनबा रायलाय जा रायलायसै दे नङा होमबा नोंथां गोजोन्थों बिदिबा
गोजोन्थों